उम
हेल' नोंथां
औ खोनादों
उम दे बिदिब्ला
दा जोङो औवानि सायाव रायलायगोन दे माने बर'फ्रा औवाखौ माबायदि बाहायो एबा औवाफ्रा मा मा रोखोमनि दङ? मा मा नाम दङ? हौवाजों मा मा खालामनो हायो हाया बेफोरनि सायाव रायलायगोन दे।
औ जागोन नोंथां।
उम होमबा आं बुंगोरनोसै दे।
औ।
औवाजों बाहायनाय होनब्ला जोङो सिगाङावनो बर'फ्रा औवाजों जेरै आबाद मावनाय, ना हमनाय न' लुनाय, आरो बायदिसिना दांबा देग्राबो औवाजों-औवाजों बानायनाय नुनो मोनो। जों औवाजों आबाद मावनायावबा जोङो, फुकेन बावखा, उलाबारि, बेरा हासिनि जों बेफोरखौ आबाद मावनायाव बाहायनाय जायो बाहायनाय नुनो बाहायनाय नुयो। आरो दामग्रा देग्रायाव दङ सिफुं दङ ओ थरखा, जेजेंगा, आरो लन मानसि दंमोन, र' आं नां खावआ बेनिखौ। आरो न' लुनायाव सिगां औवा, जोङो औवा बुरखाजों औवा बुरखा एबा औवा गुबैनि खुन्थियाखौनो होयो।
औ।
उम। बेफोर औवाफोरा बर' समाजनि थाखाय एंगार हायै मोनसे बाहागोन होनबावो। लस जानाय नङा।
औ।
बिदिनो बर'फ्रा औवाजों गोबां खामानि बाहायनानै लाबोदों।
ओ।
नोंथाङा माबाफोर मोनथिबावगौ नामा?
औ बिदिब्ला नोंथाङाथ' ओ औवानि बाहायनायनि सोमोन्दै एसे फोरमायलांखाबायानो। नङा होमब्ला? नों-नोंथां बेनिखाय ओंखायनो आंबो बर'फोरा औवाखौ मा मा खामानियाव बाहाय बेनि सोमोन्दै एसे नोंथांनो फोरमायलांनो सानबाय। आं जा मिथिगौ, आं जा एसे मिथियो बेखौ नोंथांनो आं खोन्थालांनो सानबाय। ओ नोंथाङा दहायो उम हमनानै ला जोंहा बैसागु रंजानायाव औवानि माखासे दामजें बा बबेबा मोसानाय मुसुरनायावहाय जोंहा औवानि उम दामग्रा बाहायो औवाजों-औवानि। बेयावहाय नोंथांना थालांनाया जाहैबाय सिफुं, जाय सिफुंआ जोबोर माने बर'फोरनि
आं सिफुं बुंदोंथ'।
ओ दामनाय देनायावहाय जोंहा गोनां।
ए।
हमनानै ला आरो जोंहा बे औवाजोंहाय बानायनाय ओ इदिनो जोंहा गोबां-गोबांथार मोननो हायो बेनि सायाव नोंथां आं माखासे बुंलां हाबाय जेब्ला आङो जोङो न'नि खामानियाव बाहायनाय हुकेन बावखा बेफोरनि अनगायैबो जोङो औवाखौहाय न' लुनायाव खोब गोबाङै बाहायो गोदोनि समावथ' दानि बायदि गा न'नि लुनाय गैयामोन नालाय बांसिनानो जोंहा ओ हानि न'मोन आरो बे हानि न'आव ओ गोबाङैनो औवानि बाहायनाया दङ जेरै जोंहा ओ तेबोलनिफ्राय लानानै ओ न'नि खुन्था आरो उखुमाव लाबनो थाखाय खामिजों हेबनाय फेरा बेफोरखौहाय जोङो नुनो मोनो आरो हमनानै ला जोंहा सैमा गन बो होनाय नुनो मोनो बेबादिनो औवाजोंनो बानायनाय जोंहा ओ गोबां ओ न' बानायनायावहाय ओ बाहायनायखौ नुनो मोननाय जायो। ओ आरोबाव औवानि उ बानायनाय मुवा बेसाद होननानै बुङोब्ला नोंथाङा दहायनो खोन्थालांखांबाय जे ओ ना गुरनायफोरावबो गो बां बाहायो न'नि खामानियाव हमनानै ला जोंहा ओ आबै आबैदांगि आबैदांगि बेखौ ज' जोंहा गोबाङानो बाहायो आबै दांगिखौ औवाजों हेबनाय जायो।
ओम
बेबायदिनो मा होनो ना गुरनायाव बाहायनाय जोंहा जेखाइ जेखायाथ' जोंहा औवाजोंनो बानायो गोदोबो बानायदों। दाबो औवाजोंनो बानायनायखौ नुनो मोननाय जायो आरो जेखाय खौ बुङोब्लाथ' जोंहा खबाइआ नांफाखागौ मानो होनबा जेखायजों ना गुरब्ला जोंहा खबाइखौथ' ओ ना नांथारगौ जाखायो बेनिखायनो बे खबायखौबो जोंहा माजों हेबनाय नुनो मोनो औवाजोंनो हेबनायखौ नुनो मोननाय जायो आरो सेन सेनखौबो जोंहा खाथि सैनानै खोब मोजाङै ओ हेबो बानायो बेखौबो जोंहा औवाजोंनो बानायनाय जायो आरो बेबायदिनो नुनो मोनबावो ओ हमनानै ला फल' खाखि बेफोरखौबो माजों बानायो औवाजोंनो बानायनाय खौनुनो मोननाय जायो औ ना हमग्रा ओ आइजेंफोर बेफोरखौ ओ बेखिनिखौ आङो औवाजों बानायनायखौ मोनबाय नोंथाङा आरो औवानि बाहायनाय माबाफोर बर'फोरनि समाजाव ओ नुनो मोनबावदों नामा नोंथाङा एसे आरो खोन्थालांबावनो हागोन नामा एसे
नंगौ बर' समाजाव औवाजोंबो गोबां खामानि मावो जेरै मानसि जोनोम जानायाव आरो थैनायाव मानसि जोनोम जानायाव बे जोनोम जागोदान गथ' गोरलैखौ जेब्ला उथुमाय हास'नाय सम जायो अब्ला बे उथुमाय उथुमाय हास'नायखौ औवा निस्लिजों हास'नाय जायो मानोना औवानि निस्लिजों हाबा औवायाव जेबो माने मा होननांगौ बेखौ जेबो गोबौ जायो सिखा बादि गोबौ जायो जेबो प्रब्लेम जाया बादिनो बे औवा औवा निस्लिजोंनो हानाय जायो आरो बे मानसि गारनायावबो
औ
औवाखौनो बाहायनाय जायो जेरै मानसि बाननायाव बे बान्नायाव माखासे नेम दङ जेरै औवा थसेखौनो सनै बानायनानै बेखौनो माने बिनि सायाव दाह्रा बनानै मानसि गोथैखौ फुथुनो लोङो
उम
नोंथाङा माबाफोर मोनथिबावगौ नामा
बेयाव ओ मा होनो जोंहा औवानि बाहायनायब्लाबो बेयाव माखासे मा होनो नेमखान्थि नुनो मोनो आरो जेनेबा नोङो मानसिखौ फबखांनाय बा सावखांनायनि उनावहायबो आरो मानसिखौ सावनो थाखायबो औवाखौहाय जाबनाय नुयो आरो बेबायदिनो मानसिखौ फबखांना गारबोनायनि उनावबो ओ औवा माबा गायनानै गारबोनाय नामा बेफोरबायदिबो दङ बेफोरखौबो बबेबा बबेबा जायगा लानानै जायगा दङ आरोना नोंथां आरो बेबायदिनो जोंहा हाबाफोरावबो बाहायनायखौ नुनो मोन नामा नोंथां
हाबाफ्राव बाहायो बाहायनाया हाबाफ्रावबो बिदिनो हाबा जेब्ला हाबा जायो अब्ला माखासे माखासे खामानिनि थाखाय बाहायो जेरै हाबाफोराव जेरै सायनासालि लुयोना बे सायनासालियाव जेरै जेब्ला सायनासालि लुबा जेरै बे हाबादथिलि जायगायाव जेब्ला सान्दुं नांनाय जायो सान्दुं दनाय जायगायाव बे औवा खुन्थिया लागायनानै सायाव थिरफाल होनाय जों नुनो मोन नु नुनो मोनो जाहाथे सान्दुङा बैसोर मानसिफोरनाव जेबो खहा खालामा एा प्रब्लेम होआ साया जानाय बायदि औवा खुन्थिया बायनानै गोजौआ थेबखोना दोननायखौ जों नुनो मोनो।
औ बेबादिनो औवानि बाहायनाया जोंहा ओ गोबां दङ जों दा बे रायिनाय समाव नोंथां जों गो बांद्राय गोसोखाङा बेबो जानो हागौ नाथाय औवायाबो बायदि बायदि रोखोमनि औवा दङ। औवाखौबो माखासेखौहाय हमनानै ला जोङो औवाखौबो हमनानै ला औवा बुरखानि मेवाइखौ जों जायो।
औ नंगौ नंगौ नगौ औवा जों औवानि मेवा जायो
औवाखौबो जोङो मा खालामो बाहायनायनि अनगा खामानिफ्राव बाहायनायनि अनगा औवा बुरखानि मेवाइखौहाय जों जायो आरो जानानै बेखौ जोङो आसारफोरबो बारायनायखौ नुयो बे जानायखौ जोंहा गोखै बानायनानै ओ जानायखौबो नुनो मोननाय जायो। नंगौना नोंथां आरो जोंहा हमनानै ला औवाफोरा ओ औवा लानानै औवा बिनि खामानिनि बाहायनायाबो जुदा जुदा नंगौना नोंथां?
नोंगौ नंगौ बेफोरनो सेन सेन हेबनानै होन जायो। खबाइ सेन सेन हेबनानै खबाइ हेबनाय बायदि बायदि खामानिफ्रानो जेरै सेनखौ खा टि जिरनांगौ आरो थसे बा बिजौखौ जों लानाय जायो।
औ।
उम।
बेबायदिनो
नोंथाङा औवानि औवानि नामफोरखौ मोनथिगौ नामा?
औवानिखौथ' आङो बे औवा बुरखा आरो औवा जावथि ओमफ्राय औवा थेरे बे मोन थाम जाथोननि औवाखौल' मिथिगौ नाथाय गुबुन गुबुन औवानि नामबो दंबावो आं बेफोरखौ गासिखौबो मिथिजोबा नोंथां नों मिथियोबा खोन थानो हागोन नामा?
आं मिथिनायावथ आंबो औवा गुबै औवा बुरखा। औवा थाय। आरो हाजोआवथ' गोबां रोखोमनि मोनो नागिरो नामखौबो गोसोआव फैयाब।
ओं।
नुबाय नुनाया नामफोरखौ मोनथिया आरो।
औ।
उम दा रायलायनाया जाथसिगोन नामा नोंथां।
औ बिदिब्ला जों दोनथ जासिगोन नामा नोंथां। जोंना समाबो बुर बुरजा जाबाय बिदिब्ला औ गोजोननाय थाबाय नोंथां।
नों नोंनिसिम गोजोननाय थाबाय नोंथां।